खोनादोंना नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां नोंथां। जों दिनै मैहुरनि सायाव रायलायनोसै नामा ने?
जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन ।
औ दे। औ औ जोंनिथिं गोदोनि समावथ' जोंना बै मानास सेर सेरमोन नालाय गोदोनिफ्राय निफ्रायनो बे मानासेस सेरावहाय गोबां बर'फोरा माने गावसिनि जिउखौ खुंनो थाखाय गावसिनि लाइफ खौ फोथांलांनो थाखाय बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा मैहुर खालामनानै लायोमोन बे मैहुराव जि नांगौ! नांगौ बुस्थुफोर जायोना बेफोरखौहाय सानसे एबा साननै एबा सप्तासेनि सिगांनो बेफोरखौ नांगौ बुस्थुफोरखौ बुथुमजोबनानै लाग्रोयोमोन आरो। औ बिनि उनावहाय बिसोरो मैहु गोलाव- मैहुराव ओंखारलाङो थांनानैहाय बेबायदिनो बबेयाव थायो आगानफोरखौ संनानै बेबायदिनो
औ
मैहुरखौ लाबोनानै हयथ' फाननोमोन हयथ' गावनि गावसिनि लाइफखौ खुंनो थाखाय बेबायदिनो लाबोनानै बिजनेस पार्पसाव बाहाय हायोमोन आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ। ओ मैहुरखौ नोंगौ जोंनियावबो खालामो नोंथां, आ आ जोङो जों उन्दै उन्दैबा गामिनिफ्रायनो ओ जयै थांनानै मैहुर खालामनानै लाना फैनायखौ नुदों आरो सोरबाया सानै साथामजों थानानबाबो लाना फैनायखौ नुदों ओ जों जयै थाङोबा जयै थाङोबा जोङो जोंनि ओमफाय ओ सेंग्रा सेंग्राफोर बिजि ज' थाङोबा जोङो गोबांथार बुस्थु मैहुर उम लाबोयो खेबसेयावनो जेरैहाय सेसा ओ जाहामालाय मान्दाब ओ । नेवलाय । बेफोरखौ जों खेबसेनो लाबोयो आरो मालाबा दाउ मोनबोयो जोङो हाग्रानि दाउ बेफोरखौ लाबोयो जेरै जों । सेसाखौ ना बुङोबा जोङो सेसाखौहाय बेबायदि माबा लाबोथारा माने होथारनाय जाया खिन्थु जोङो । ओ-बेखौहाय एसे खस्थ खमावनो जों लाबोनाय जायो आरो से। खौयाय जेब्ला उ । खाहायो ओ बै समखालि सेसाया माने माबा आदार जानो ओंखारा बाइरायावहाय। गावनि जेनोखि गावनि थाग्रा जायगा बेवहाय ओ लाबोना दोनदों। थानाय आदारखौनो बिथाङा ओ-सेसाया जाबाय थायो आरो बे समावनो जोङो। सोर गिदिं । बेंनानै ओ बिनि फुलि फुलि दलद दलद नायो बिनि उनावहाय जोङो । फुलियाव जुदि दङबा। औ जों बेखौहाय । बे फुलियावनो गावथारनानै लाना फैनाय जायो। औ आरो जोङो बेजों लोगोसे । आरो जोंहा बिदि थांखानाय नालाय सिखारा थांखानाय नालाय जों माबा मोनसेथ जों लाबोखागोन। जेरै सेसा थाबाय आरो जों बिस । फुंआव ओ-बन हाफा। बन हाफाखौबो जों लाबफानाय जायो आरो ओ बन हाफाखौथ। ओरैनो थांनायावहाय मालाबा बिफां बारियाव मोनो। ओ बिरटा होस। सो नांगौ जायो बेखौहाय मालाबा समावहाय मालाबा जुदि बेबो बिराद। माने बारलाबायथारोना बिरात। खारलाबायथारो नालाय बुस्थुआ ओंखायनो बिराद खस्थ जायो आरो बेख। खौ लाबोनायावहाय। बिनि उनावहाय जोङो मान्दाब। बो खालामो। मान्दाबखौबो लाबोयो मान्दाब खौनो बांसिन खस्थ'सिन जायो जोंनि गावनायावहाय मानो होनबा मानदाबा बिफां गोजौवाय ओैरै दालाय ओैरै दालाय ओरै दालाय ओैरै दालाय बार माने थि जायगायाव थाया बियो ओंखायनो बेखौ गावनायावहाय जोंहा एसे प्रब्लेम जायो माने डरेक्टलि जों फोनांनो हाया मालाबा समावहाय ओंखायनो गोबांथार गावनांगौ जायो माने दस दस बार'जन खेबसेनो गावजाबखायो बेबायदि माने सोरबा सासे नि नांनानै होननानै जों बिदि गावजाबनाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय औ औ नोंथांमोन। बेफोरबायदि सेसा जाहामालाय बेफोरखौ माने मैहुर खालामो ना खालामा?
खालामो नोंथां खालामो जोंनावबो बेबायदि बुसथुआ साननानै नायोब्ला दा सिमबो बुहुद दङ आरो खिन्थु नै दायो माखासे ग बेनि नोजोराव बेफोरबायदिखौ दायो मैहुर खालामनाय प्रसेसखौहाय फ्राय नोजोराव ला खिसै नालाय बिनि थाखायनो औ बेबायदि मैहुर खालामनायखौ बर्थमान नैबे दानि थासारियावहाय
उम
बारा नुनो मोनलिया आरो खिन्थु जिब जुनार औ जिब जुनारखौ जिखुनु दासिमावबो नुबाय थानाय जायो खिन्थु मैहुर खालामनाय माबाखौहाय बर्थमान बन्द खालामनाय जाबाय आरो
नंगौ-नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ-नंगौ-नंगौ नंगौ नंगौ नोंथांमोना ओरैनो मारै खालामोमोन गोदोनि जुगाव जेनेबा मैहुर खालामनो थांबा मा - मा खालामो मारै होयोमोन ना माने गावो ना होस थैयो मारै खालामोमोन
ओ बेबायदिनो ओ गावनाया माने बै जेरै औवानि जं बानायना लायोमोन जे दिरुंनि जे बानायोमोन
नंगौ नोंथां
ओ सिखा अन्थाइ ओमफाय बै फाथ फाथो दिरुंनि फिनजुर नै बेफोरबायदि आगजुफोर खौ जमा बुथुमनानै लोगो लाज लाजलायनानै अरनबारियाव ओंखारलांनानै बेबायदिनो मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ
ओ नोंथांमोनथिं होनबा दा खमायबाय ना गोबाङानो
औ-औ नोंथां औ बुहुद खमायबाय खमायबाय
जोंनियावबो खमायबाय बहुद खमायबायानो ओ दानि गथफोरा ओ बिस्रा मैहुरजों जेबो सो सोमोन्दो गैया मैहुर खालाम रोंलिया थेवबो जोङो जोंनो जोंनियावहाय लास होनजायो जोंनि ओनसोलावहाय बे ओनसोलावहाय जोंनि स्रिनियानो जेरावखि गामि थाया मानो जोंनि मोनसे स्रिनियानो आरो मोनसे बैसोनियानो ओ लास होनजानाय बेबायदि जाहैयो आरो दानि थासारिखौ नायोबा औ मा दा गोबाङावनो खालामला नाथाय एसे बोसोर जानाय फोरा मालाबा मालाबा बोसोरावहाय हाग्रायाव थांनानै हाग्रानि अमा मैहुर खालामहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ नाथाय मोननो थाङा मालाबा मोनबोयो मालाबा मोनबो फ्रायानो मोनबोला आरो दानियाबो बेफोर बुस्थुआआबो गोमालांबाय नालाय मोननो थांला आरो आरो थाङोबाबो बिराद हाजो गोजौ गोजानथाराव थांनांगौ जायो बिनि थाखायनो मानसिफ्रा खस्थ खालामबाबो माब्लाबा बेफोरखौ मोननो हाला आरो बैफोर जुनारफोरखौ जेनिखि जों जानो गोसो जादोंमोन ओ मैहुर खालामनाय अमा खौहाय जों गोदो ओन्दैयावहाय बिराद गोबां मोनजायोमोन हाग्रानि अमा होनबा दैलाङाव मोनजायोमोन मेसेङाव मोनजायोमोन ओ जेरैहाय नै दा बे समावहाय हाजोआवहाय मेवआ ओंखारो नङा होमबा नोंथां दैज्लांआवहाय औ औ बेवहाय जेब्ला माब औवा मेवआ जानो फैयो अमाया बे समावहाय गावनाय जायो एबा बुथारनाय जायोमोन आरो
औ नोंथां औ औ
खौ लाना फैनानै गावसोर जानो ओ साब्रै साबा थांनायजों इसे इसे राननानै लानानै गेजेरावनो बेखौहाय बेदरखौ एसे फाननाय जायोमोन आरो बेफोर बेदरखौ औ आरो मेसेङावबो बिदिनो हमनाय जायो। ओ मेसेङावहाय गाहायावहाय फैयो अमाया माइ जानो बैसोरबो हाजो जिं जिङाव माइ गायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
खौ जानो फैनायावहाय ओ जमनानै मालाबा ओ मिलायफ्लाङोबा माने बेखौ मोननाय जायोमोन आरो अमाखौ बे नङा जे माने सानफ्रामबो मोनबाय थायो बे नङा आरो मोननो थाङा अ मावनाय जायोमोन आरो
औ औ
नोंथांमोना बिदि नेवलाय बेफोरबायदि मालाबा होसोनानै लाबोखांबाय ना नेवलायफोरखौ आरो मारै होसोयो?
औ औ नेवलायाथ' दासिमबो फैबाय थायो नोंथां जोंनिथिंबो जेने गामिनि बागान गामिनि बारिफ्रावनो दासिमबो लामाफ्राव बारस'ला बायनाय नुयो
नोंगौ नोंथां
बेसोर बेफोर बुस्थुफोरखौ जुनादफोरखौ बारस'नाय नुयोब्ला सानै साथाम लोगो फोर जुदि दङ'ब्ला माने बे बे नेवलाय नेवलायफोरखौ होसोनानै अबेबा गुदुंफ्राव नोङाब्ला ओ हाग्रा जख्रबसेफ्राव हाब नानै थायोना नेवलायफ्रा नै नै बेबाय दिनै बेबायदि जब्रबसे हाग्रायाव थानायखौ लोगो साथाम साब्रै जों बेंखनलायनानै
औ
सोरगिदिं थानानै माने नोजोर खालामलायनानै हाग्रायाव हाबदोंना गुदुङाव हाबदों फुरा मोजां नोजोर खालामलायनानै बेखौहाय हमनानै न'आव लानानै फैयो आरो बेबायदिनो न'आव जमा न'फोराव जमा जानानैहाय लोगोजों जादों लायो आरो दानि समावबो आरो खिन्थु आथिखाल बांद्राय नुला खिन्थु माब्लाबा माब्लाबा मोनो आरो बेबायदिनो नोंथां जोंनिथिंहाय जोंनिथिं औ
ओ जोंनियाव ओ थोंजोङै जोङो नेवलाय खौ सिखार खालामनो होननानै जों थाङा आरो माने नेवलनायफोरखौ मालाबा जों जेनेबा साइकेलफोरजों फैयोबा ओ नेवलाया बि बारस'योबा जों बै नेवलाय- खौ एकदमबारे होसोनाय जायो आरो । जेरैहाय ओ साइकेलखौ दोन्थ'नानै जों होसोगोन । ओ मालाबा मोनो मालाबा मोना । आरो मालाबा ओ ओ नेवलाया गाव गुदुङाव हाबनानै थाहैयो। नेवलाया गुदुंआव हाबनानै थाहैयोबा बेनाथ' गावनि गुदुं गैयानालाय जेराव मोनो जेराव गदुं बेयावनो हाबो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ ।
बिदि नुयोबा माने जों नुखाबाय आरो जेनेबा । बिदिब्ला जों बे गुदुंखौ बहाय ओ दे बोनानै बा हाथरफोरजों अन्थफोरजों माने नारसो थ'नानै गारबोनानै जोङो खदाल लां फैयो गामियावहाय। ओ नों न'आव फैनानै दाल लानानै थांनानै ओ जोङो माबा ओ बे खदाल लानानै थांनानै जोङो बेखौ जावहैनाय जायो आरो । औ जावनानै जोङो जायो जावनानै मोनबाथाय जों बुथारनानै ओ लानानै फैनाय जायो । बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय सावनानै फोसाबफैयो आरो औ सावनानै फोसाब फोनानै ओमफ्राय जों बेखौ गोदानानै जायो आरो ओेरैहाय माने मोजाङै एवफ्रामनानै जों जायो मालाबा जों जौजों जायो मालाबा माने एवनानै जों ओंखामजों जायो बिदिनो रोखोम रोखोम माने आलदा आलदा रोखोमै जों जायो आरो आचसा नोंथां होमबा जोंना दिनै फुङाव ज एसेयाव दोनथ'सै नोंथां